औ
औ।
ओ नोंथाङा बर' आइजोफोरनि सिआवहाय गाब गानायनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन। ओ बर' आइजोफोरा जिआव माबोरै गाब गायोमोन नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओ बर'फोर बर आइजोफोरनि जिआव गाब गानायनि सायाव सावरायनो थाङोबा जोङो बर' आइजोफोरखौ जोबोद बाख्नायनांगोन। आरो बिथांमोननि रोंगौथिया जोबोद बाख्नायथावबो
नंगौ नोंथां
ओ गोदो गोदोनिफाय जोंनि बर आइजोफ्रा मिथिंगायाव थानाय सोरगिदिं बेयावनो रायजो जाबोदों आरो बेफोरनिफ्रायनो बबे फिथाइनि ओमफ्राय माबायदि गाब नुनो मोनो बैफोर गाबफोरखौ बिथांमोनहा सायख सायख ओ गावसिनि जिआवहाय गोबां गोथां गोमो गोजा बेफोरबायदि बायदि बायदि गाबफोर गाबफोरखौ बुथुमनानै गाव गावनि जिआवनो गाब होनानै दाना लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिथांमोननि बेबायदि रोंगौथिया जोबोद बाख्नायथाव
औ ओ नोंथाङा बर आइजोफोरा ओ गोजा गाबखौ माबोरै गायोमोन खिथानानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ गोजा गाबखौ ओ मिथिंगायावनो मोननाय जेरै खुम बिफांनि बिगुर जुनायखं एबा साम लादायनि बिखंखौ सावनानै दिहुनन्नाय सुनै आरो नआवनो नआवनो बर फ्राथ हालदैखौथ गायखायो
औ
बे हालदै हाल बिनि हालदै गोथां
औ
आरो गोजा गलाब बिबार गलाब बिबारनि फाइलिखौ
औ नोंथां
नारें खाजि बिदैजोंहाय ओ लहानि सारायफ्राव सि ओ सिफ्लेनानै माने बिदै बिदैखौ बिदि दिहुनखांनायनि उनाव हाय बेखौ माने हानि दोआव जयै रुयोब्ला
औ
बे गोजा गाबनि गोजा गाबनि रंखौ मोनो आरो बे गोजा गोजा गाबखौहाय खुन्दुंजों रुयोब्लानो माने गोजा खुन्दुंखौहाय मोननो हायो आरो
अ। बेनिफ्रायहाय ओ गोथां गाबखौ माबोरै गायो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन। आ गोथां गाबखौ बर बर आइजोफोरा माने गोथां दुलि हाग्रा आरो अरायै अराय गोथाङै थाबाय थाग्रा जायखिजाया बिफांनि बिलाइफोर आरो बेजों लोगोसे दैयाव जे रजयो बादामालि ओ बे बादामालि बे बादामालिखौ लाबोनानै आरो थास बिलाइ एबा थास बिलाइनि देथाफोरजों जयै माने उवालाव देग्लिनानै आरो देग्लिनानै लाग्रोनानै खुन्दुंजों लो गोसे जिखुनजाया माने दै बा हानि दोफोरावहाय जयै रुयोब्ला बे गोथां खुन्दुंखौ मोननो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा गोजा गोथां गाबनि बागै जोबोर मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय। आरो बेफोर बादि गाब गाहोनो हानाया बर' आइजोफोरनि थाखाय जोबोद बाखनायथाव।
औ
बेफोरनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन गाब जेरै निला फान्थाव गाब बेफोरनि बागैबो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ जेरै गोमो गोमो गाब
औ
आरो बादामालि गाब, फान्थाव गाब, निला गाब बेफोरबायदि गाबखौ बर' आइजोफोरा माने गावसिनि खुन्दुावहाय गाब गानानै समायना रमायना गाननायखौ जोङो नुनो मोनो आ बेफोर गाब फोरनि सोमोन्दैबो आङो एसे बुंलांनो सानबाय।
औ
जेरै गोमो गाब गोमो गाबनि थाखायबो बर' आइजोफोरा न'आव गायनाय बे हालदै गोथां आरो सिरिनाय रोमोन्दो फाथै बिलाइ आरो सनालि बेन्दों। ओ गोरलै औवायाव जे गोरान औवायाव गुनफोर अर नाय गुन्दै थायो।
औ
औ बेखौ जयै देग्लिनानै उम दोआव हाय दोआव हाय रुयो। होब्ला गोमो गाबखौ मोननाय जायो आरो। आरो निला गाब। निला गाबा निला गाबावहाय गांसो गोथां फोथाराव जे गांसो गोथां गोथां थायो।
औ थायो नोंथां।
आरो दैनि बादामालि।
औ
ओ खुम बिफांनि बिगुर। बेखौ माने जयै देग्लिनानै हानि दोआव रुयोबा निला गाबखौ मोननाय जायो। जायो। आरो फान्थाव गाब फान्थाव गाबखौ खुन बिफांनि बिगुर थास बिलाइ आरो देन्था।
औ।
आरो था गुना थागुनाखौ सिनायोना नोंथां?
औ सिनाय नोंथां।
औ थागुना बारावमासिया बारावमासिया न'आव जे बर'फ्रा बारावमासिया फान्थाव गायनानै लायो।
औ लायो।
ओ बे बारावमासिया फान्थावनि बिलाइ बा फिथाइखौ देग्लिनानै जयै खुन्दुंजोंनो रुयोबा फान्थाव गाबखौ मोननाय जायो। जायो। ओ आरो मोननो हाबावो जोङो बादामालि गाब। ओ बादामालि गाब। बादामालि गाबा बे दैयाव थाग्रा बादामालिया औ। बे आरो गोथां खान्थाल खान्थाल बिलाइ। बर' फोरनियावथ आ। फिथाइ सामथायाइनि बागान थायोमोन गोदो।
औ थायो थायो नोंथां
आरो लांगोनाफोरावथ जोङो बांसिन बर'फोरनि याव खान्थालखौनो बांसिन नुनो नुनो मोनोमोन औ। बे गोथां खान्थालनि बिलाइ आ दुब्रि हाग्रा दुब्रि हाग्राजों लोगोसे थास बिलाइ आरो नङाबा थास बिलाइनि देन थाजों जयै देग्लिनानै खुन्दुंजों लोगोसे दोआव जयै रुयोब्ला बादामालि गाबखौ मोननाय जायो आ आरो मोननो हाबावो जोङो में गेरुवा एबा गोजा गाबनि गेरुवा एबा गोजा गाबखौबो बर' आइजोफोरा जोबोद गानो
उम।
बे गेरुवा एबा गोमो गोजा गाबखौ माबोरै दिहुननाय जायो आङो बेखौबो एसे फोरमायनो सानबाय
औ नोंथां
औ टावा बिफांनि बिगुर आरो मिथिंगायावहाय जोङो माने बायदि रोखोमनि हाबो मोनो। हामा माथा मोनो हाब्रु मोनो बालासिया मोनो। नाथाय जोङो मिथिंगायाव जे हा गोजा मोनो बे हा गोजाखौ
औ।
आरो माइ जिगाब बरफ्राथ' आबादारि हिसाबै बर'फोरनियाव माइ जिगाबाथ थाखायो
औ।
ओ बे माइ जिगाब माने बेखौ मोनथामजों जयै होफादेरनानै देग्लिनानै बेखौ खुन्दुंजों
उम।
खुन्दुजों सोमफानानै रुयोब्लानो ओ गेरुवा एबा गोजा गाबखौ मोननाय जायो।
औ।
आ आंबो मिथिया आं फरायनानै मोननाय एबा मिथिनायनि गेजेरजों आङो नोंथांनो बेफोर गाबफोरखौ बर' आइजोफोरा माबोरै दिहुनोमोन बिनि सायाव आङो फोरमायनानै होबाय।
नोंथाङा जोबोद मोजांखौनो फोरमायनानै होदों माने ओ जि आं मोनथियामोन बेखौ नोंथाङा रोखायै फोरमायनानै होबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर। आरो ओ बर' फोरनि बेफोरबायदि गाब गाहोनानै समायना रमायनायै खुन्दुं दिहुनना लानानै जि दानायनिखौ मोनथिनो मोननानै माने जोबोद मोजां मोनदों।
औ
आरो नोंथाङा औ आरो नों नोंथाङा आं सोंनाय बायदियै फिननाय होनायनि थाखाय ओ जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर
औ नोंथां।
सम मोनोबा आरो नोंथांजों फिन खेबसे सावरायनायनि खाबु मोनबावगोन